औ खोनाबाय ना
औ नोंथां औ
जोंहा दिनै मोनसे टपिकनि सायाव लायरायसै बर'फोरनि फालांगिनि सायाव बिजनेसनि सायाव
औ औ
जों जोंनि बर'फ्राथ' गोबां रोखोमनि फालांगि खालामो
औ
होमबा नोंथां
उम जेरै माइ फालांगि बेसर फालांगि दालि दालि फालांगि
उम
ओ जेनोबा गयनि फालांगि खालामो
औ औ
मैगंनि फालांगि खालामो
बिदिनो अनेक रोखोमनि फालांगि मावो आरोना
औ
ओ जेनोबा लकेलावबो खालामो जोंनि जोंनि जायगायारियावबो आरो गुबुन जायगायावबो दैथायहरो
औ
अनेक रोखोमनि फालांगि नुनो मोनो आरो बर'फोरनि माबायाव
औ औ
दा माइनि फालांगिखौ बांसिन बानायनाय नुयो जों बर'फोरखौ
औ
ओ ओमफ्राय माइया बिदिनो बोथोर नाय बोथोर बारा जायो दामा
औ औ
ओ जेनोबा ओ माइ आबै अनेक रोखोमनि दङ जेनेबा
औ
फालांगि खालामनायाव जेनेबा औ दामा बायदि बायदि थायो।
औ
माइ जोसाया आलादा जाबाय माइब्राया माइब्रानि दामा आलदा।
औ नोंथां औ नोंथां औ।
दा मेक्सिमाम दा बोथोराव जेनेबा गयनि फालांगिखौ बांसिन खालामनाय नुथदों। दा गय मोननाय टाइम।
औ औ
गयनि फालांगि बुङोबा गयाथ' दा ओ केजियावनो सेभेेनटि फाइभ
औ औ नोंथां।
जा जोंनि मार्केट रेटआव सेरफांगुरियाव बेबादि फानदों आरो जोंनि खाथिनि। बाजाराव बिराद गयखौ ओ खाननानै लांफैयो जेनेबा फालांगिरिफ्रा गामि गामि सोरबा बागानखौ थिथा लायो सोरबा केजि हिसाब बायो। बेबादि आरो।
औ
दा गय बागान बांसिन दङ होनोब्ला ओरै सरलपारायाव बांसिन
औ औ
ओमफ्राय आमथिखा साइडाव ओरै चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंतल आमथिखा ओरै खैलामैला ओरै थिफखाय साइडावबो एसे नुयो ओमफ्राय बांसिन ओरैहाय गय बागान होनोब्ला सरलपारायाव नुनो थाङो। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव। न'खर न'खर ओ गय बागान नुनो मोनो आरो। बिसोरखौनो बांसिन गयनि थाखाय गयनि फालांगिरि होननानै बांसिन गयनि फालांगिजों जानाय होननानै बांसिन मोनथिनोबो हागोन बिसोरखौ।
औ
दा माइनि फालांगि होनोबा ओरैहाय बांसिन ओरै ओ नेसनेल हाइवेनि खोलाहा बांसिन माइ फाननानै
ओम ज'
उम दा थारुननि फालांगि होनोबा नों थिबखाय ओरै लालमाथि ओरै माबा ओ परबजरा बे साइदआव बांसिन थारुन थारुननि फालांगि खालामो बांसिन औवानि फालांगि खालामो।
औ नोंथां औ
बांसिन नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय ओमफ्राय उदालगुरि साइडआवथ' बांसिन बिदिनो वाटार मिलन जेनोबा थरमुस थरमुस फिथाइ बेखौ बांसिन फालांगि खालामनाय नुनो मोनो आरो
औ औ
आंनि मेगनाव आरोना
औ
ओमफ्राय खिन्थु बिदिनि थाखाय इसोर फालांगियाथ' बिसोरो आफादबो दाबाय जेनोबा फालांगि आफाद
औ औ
ओम हाइजेंनि हाइजें बानलुनि बानलु
औ औ
बोथोर दाथ' बानलुआ बिराद दाम गोसा जायो दा
औ नोंथां औ औ औ
उम नोंथाङा माबाफोर मोनथियो नामा फालांगिनि बागै
आं बेनो बांद्रायबो मिथिजोबा एसे एनै मिथिगौ आं बेखौ खोन्थासै आं होमबा नोथां दा फालांगि होनोबाथ' बहुत ओ रोखोमनि फालांगि दङ नङा होमबा दा सोरबा सोरबा फिसा फिसा मावो सोरबा सोरबा गिदिर गिदिर मावो साप्लाइ नंआ होनबा बिदि हरो दा जोंना जोंना बर'फोरना माने ओ फालांगियाव बांद्राय गैयामोन आवगायहाय गोदोहाय दा गोदोनि नोंथाङा मिथिखागौ गोदोहाय माने
ओम
जोंना जास्ट न'आवल' न'ख'रफोरावल' सोलिनो थाखाय आबादफोरखौ गायनाय जायोमोन । नङा होमबा न'आव जानो थाखायल' नाथाय दा माखासे रां रुपा रुपानि गोनांथिनि थाखाय दा ओ बे आबादफोरजोंनो माखासे आबादफोरजों माने रां आरजिनो हमबाय आरो दा बेनि थाखाय फालांगिआव ओंखार नांगौ जाबाय
औ
दा बुंनो थांओब्ला दानि जुगावथ' बहुत आ बुहुद सुबुंफोरा बर'फोरा माने सेंग्रा आ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने आ ट्रेनिं लायो ट्रेनिं गिदिर गिदिर माबा माने ओ फालांगि खालामगासिनो दं ओ जों नुनो मोनो दा ओ जोंनि लाइमोनफोरा ज' ज' ट्रेनिं लानानै ज' ज' माखासे हाखौ लिस्टआव लानानै नङा होमबा ओ बन्दकआव लानानै गुवार गुवार जुंखाम आ जुंखाम आबाद ओ थालिरनि आबाद नङा होमबा ओमफ्राय बेसरनि आबाद बेफोरबादि माखासे ओ आबादफोरखौ माने गायनायखौ नुनो मोनो आरो जों दा दा बेफोर माने गोबां ओ बिबांनि नांगौ जायो आजिखालि नंआ होमबा थालिरफोरखौबो आ सुबुं माहारिया बांनाय लोगो लोगो माने आ फिथाइ सामथाइफोरनि गोनांथि मुवा बेसादनिबो गोनांथिया माने बांगासिनो दं नालाय दा जोंना दिहुनथायाबो एसेबां बुरजा नांगौ जाबाय आरो दा बाहाय जोंहा बेफोरनि सायावबो फालांगि खालामग्रा जाबाय आरो दा जोंहा बर'फोरा आबाद मावग्रा होननानै मिथिखायो नङा होमबा बर'फोरखौथ' दा आबाद मावग्रा होनबा जोंहा माइ आबादखौबो जों बहुद गोदोनिफ्रायनो मावबोनाय नङा होमबा आरो बेजोंनो जानानै थांनानै थायो। नङा होमबा दा माइफोरखौबो जोंहा ओ आवगायहाय बिदि आ फालांगि खालामामोन माने न'आव जानो थाखायल' गायनाय जायोमोन नङा होमबा ओमफ्राय न'आव दं बाख्रियाव दोनोमोन नङा होमबा ओमफ्राय दानिया मा जा खो माइखौहाय दाना बस्था खि बस्था मन मन माने जेसेबां जायो बिनि बोसोर बिनि बोसोरसेखौ माने जेसेबां माइ मोनो बिनि बोसोरसेनि थाखाय दोननानै माखासे आग्लायनायखौ दानिया ओ रां रांजों हरनाय जायो आरो
औ नोंथाङा औ उम थेनजिं बड' हाबाखौबो मिथियो नामा नोंथाङा अर्गे औ बे माने अर्गेनिक टि जेनेबा टि गार्देननि थाखाय
सा बर'नो आरो
उम बेनि थाखाय मुंदांखा आरो जोंनि बर'फ्राबो दङ आरोखि उदालगुरिनि बिथाङा
औ दा बेनो आरो जोंना बर'फोरनि फालांगि होनोबा बेनो माखासे जोंना न'खरफोरावबो बहुत बुस्थु दं नङा होमबा अमा होन नङा होमबा अमाखौबो जोंहा बुहुद न'खर न'खर फिसियो दा अमा मासेयाव जोंङो पन्द्र हाजार बिस हाज मोन नङा होमबा
औ
दा न'खर न'खर नों अमाखौथ' नुखाथारगोन ओमफ्राय बिनि उनाव दाउ दङ दाउखौबो दाउखौबो हरो जोंना बहुदनो नङा होमबा दा फालांगि खालामो बिनि फारसेबो दाउ लकेना दानि जुगाव फासस थाखा केजि नङा होमबा
औ
ओमफ्राय बिनि उनाव दं जोंहा मोसौ मोसौ मोसौ गाइखेरखौबो माबायो फानो नङा होमबा ओमफ्राय बिनि उनाव हांसो दङ दा बेफोरबादिनो बहुद बुस्थु दं आरो जोंनाव गामि ओनसोलफोराव दा बेफोरनि बेफोरखौ माने फाननानै रां आरजिनो हायो आरो दानि जुगाव
उम
दा फालांगियाव बांद्राय जोंना गिदिर गिदिर फालांगि गैथ'वा दा बिदिनो फिसा फिसा माने ओरै साप्लाय हरो आरो दा बेफोरजों थांनानै थायो दा जोंहा औवा बागान हौवाखौबो नोंथाङा दहाय बुंबाय माने माखासे साइदावहाय बर'फोरनि गामिफ्रावहाय बहुत गवा गायग्रा जाबाय दानि जुगाव नङा होमबा औवा ओमफ्राय गय नङा होमबा जेसेबां जेसेबां हा दं एसेबांनो जोंना दाना लांदां दोननो नागिरा आरो बांसिनावनो जोंहा आबाद गायग्रा जाबाय माने आजिखालि रांफोरखौ मारै आरजिनो हायो बेफोरखौ मिथिबाय नङा होमबा बहुद बाहेरानि सोलोंथाइ लानानै बाहेरानिफ्राय एक्सपिरियेन्स लानानै माखासे मारै मारै रां आरजिनो हायो बेफोरखौ सोलोंबाय होनबा दा बेनो आरो माने नोंथाङ मा बुंबावगोन नामा फालांगिनि एसे
दाथ नोंथां दिनैनि टपिकखौ नेक्स्टआव दिनै थ' बेखौ दोन्थनोसै नामा नोंथां ओमफ्राय नेक्स्टआव माबा औ नेक्स्टआव मोजां टपिक लानानै रायज्लायफिननोसै औ दे होमबा थेंकिउ औ औ गोजोननाय थाबाय औ